औ
औ खोनादों
अ औ ओ ओ जोङो बिदिब्ला दायो थोंजोङैनो मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै नामा
औ दे सावराय जागोन दे
औ औ ओ बिदिब्ला जोङो माने जौनि बाहायनाय आरो जेनेबा माबोरैहाय सङो उङो बिनि प्रसेस बेफोरखौ रायलायनि आरो।
औ सावरायजागोन।
दा बिदिब्ला नोंथांङानो एसे बुंग्रोदो दे औ।
आंङो ना औ जागोन दे औ जौ। होनोबा जों बयबो मिन्थिखायो नंङा होमबा बियो जोंनि बरब नखरनि मोनसे लोंग्रा मुवा बियो बिदै महरनि जायो। बर'फोरा। गोदो गोदाय आबै आबौ आजै आजौ समनिफ्रायनो जौखौ संनानै बा ओ लोंबोदों। गाव गावनो संनानै बानायनानै लोंबोदों बेबादिनो जौखौ माबाय दि बानायो बिथांमोना। रोंखा राखा आरो आखा फाखामोन। माबा बबे जौखौ माबायदि खालामनांगौ बेफोरबायदि। ओ गिबियावनो जोंङो जौ संनो थाखाय, जोंङो माइरंखौ ओ ओंखामफोरबायदि संनानै लागोरो आरो बिनिनो जौ बानायनो थाखाय बा जौ जानो थाखाय जोंहा एमाउनि गोनांथि जायो नंङा होमबा?
औ औ नोंगौ।
खायनो जौ संनायनि सिगां गोदोनि समाव बर'फ्रा। एमावखौ बानायना लागोरोमोन बेबायदिनो एमाव बानायनो थाखायबो जोंङो। माइरंनिफायनो बानायो बेबायदिनो माइरंखौ देनानै आरो बेयाव जोंङो माखासे मिथिंगानिफ्राय बुथुमना मोननाय माखासे लाइफां हारिफोरखौ जोंङो गाहाय जेरै मोखोना बिलाइ। आरो बै सेर बिलाइफोर फारसेथिं बै दं फां राखेबनि बिलाइ बेफोरखौ होनानै देनाय जायोमोन होननानै जों मिथिबोदों। आरो दंबावो माखासे। मुवाफोर बेफोरखौ। माखासे मुवाफोरनि नामफोरखौ एसे बावनाय मोनबाय जाखिनि गोसो आव दं बेखौनो आं नोंथांनो खोन्थानाहोबाय बेबायदिनो। देनानै ओ फिथाफोरबायदि। गल गल बानायनानै बेखौ संग्रायाव फोराननाय जायो। आरो बेनिनो। एमाव बानायनायाव जोंङो बै एमाव खर' होननाय एमावनिनो एमाव खर'। होनो बेखौ बेखौ जोंङो देग्लिनानै सारलानायखौ जों मोननो हायो आरो दिनो संग्रायफ्राव आराम दोननानै फोराननाय जायो आरो। बेनि उनाव जौखौ संनानै जोंङो। एरननानै। गुसु खालामनानै बे एमावखौ नांगौ ज देग्लिनानै फोननानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो। थालिर बिलाइफोरजों बा। आथिखालावथ प्लास्टिकफोरजों खोबनानै जों दोननायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो माखासे साननि उनाव। सानब्रै सानमासेनि उनाव बेयो लोंजानाय बे महर। मोननो हायो आरो जोंङो बर'फोरनि जौ होनना बुंङोबा माखासे बाहागोआव जों मोननो हायो मासे जोंङो माइब्रानि। बिदै खिनानै दोननो बेखौनो जों मोननो हायो नंङा होमबा आरो जोंङो माथानि। होननाय जोंङो मोनसे मोननो हायो। थिथिं बै जौ संनायखौनो जोंङो सेरेब सावनानै। लोंनायखौबो जों मोननो हायो आरो। जोंङो मिथिगौ गोदोनि समाव जेनेबा बर'फोरा बिदिनो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि हिसाबै आबाद मावनानै मेङोबा बिदिनो गोबां खस्थ' खामानि मावनानै देहाफोरा मेंनाय आरो एसे साख्खुब सुख्लखुब जायोबा बै देहा मेंनाय देहाखौ में गा होनो आरो बे मोदोम सानाय सागा होनो मुलि महरै एसे एसे लोङोमोन खौ जों मिथिनो मोनदों आरो आथिखालनि बायदि बेबायदि एसेबां गालाय गुजाय आ लोंनानै फेलाबायनाय गावजों गाव दावराव दावसि जानाय बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोना
औ
आरो जोङो बर'फ्रा गोदो गोबां बिदिनो सावरि बादालि जानाय हाबा हुंखा फुजा फाथालफोर जायोमोन नालाय बेफोराव जोङो जौखौ बाहायनायखौ मोनबोनो हादों आरो
औ औ
गोबां सोलायबाय नङा होनबा दा थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो जौ बाहायनायनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनो हागोन नामा?
औ ओ जौ बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' समाज आव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जौनि बाहायनाया दङ होननानै बुंनांगोन आरो जाय समाव औ गोदोनि जोंहा गोदो फुजा फाथालावबो बिदि जौ गैयाब्लानो जायामोन होननाय जोङो खोनानो मोनो आरो जेरै ओ औ फुजा फाथालफोरावबो जोंहा जौ बावउनाय जायोमोन जेरै खेराइ बायदि बिदि होनो फ्राव आरो बे लोगोसे दाबो आरो जोंहा जेरै ओ हमनानै ला बै बैसागो मागो फोर जायोब्ला जोंनि थैनाय सुबुंफोरखौ जों गोसोखांनानै बे जौ फोर सङोना बैसागुफ्राव थ' बिथांमोननो माने बावउग्रोलायनाय बिदि नेमफोरा दाबो दं आरो जोंना दा बेजों लोगोसेनो जोंहा जौखौ बानायनो थाखाय नोंथाङा दहाय बुंलांबाय एमाव एमाव खौ नांग्रोगौ जायो गिबियावनो होननानै ओमफ्राय ओ बर'फ्रा बे एमावखौबो माने गावसोरनो न'आवनो बानायनानै लायो आरो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफ ओ बिफां बेन्दों रोदा बायदि बिलाइ फिथाइ बिदि होनानै बानायना लानायखौ नुनो मोनो। जेरै आ नोंथाङा ओ दहाय बुंखादों जोंहा एमाव देनो थाखाय ओ बिदि माइरं माइरंफोरखौहाय इसे सोमना लानानै देनाय जायो आरो। बेयाव माने माइब्रा माइरं बेफोरजों देनाय जाया मा था माइरं बिदिफोरजोंनो देनाय जायो आरो बेयावहाय देनाय समाव दंफां राखेब ओमफ्राय खान्थाल बिलाइ मोखोना बिलाइ आरो आनारस बिलाइ बिदि माने आनारस बिलाइखौ होयोब्ला माने जौआ गोदै जायो होननानै बुङो आरो बेनिफ्राय औ। खान्थाल बिलाइफोरखौ बांद्राय होयोब्लाथाय माने जौआ एसे खाब्रां टाइपनि माने बिदि जायो होननानै बुंनाय जायो आरो दा बेफोरखौ होनानै देनाय जायो आरो ओमफ्राय एमाव खर'खौबो माने एसे होफायो आरो बै देनानै माने लगायनाय समावहाय बिदि ओ जायखौ माने सिगाङावनो देखांनानै दोननाय ए एमाव गोरा माने बोराय बे बेखौनो मखर' होननानै बुंनाय जायो नालाय दा औ बेनिफ्राय बिदि होनानै देनानै दुलुर दुलुर खालामनानै बा खायसे दाब्ले दाब्ले बिदि नानानै माने फोराननानै जेब्लासिम राना अब्लासिम मोजाङै फोराननानै दोननाय जायो आरो। बिनि उनावहाय ओ जुमायफोरखौ संनो थाखाय जोंहा ओ जुमायखौथ' माथा माइरं आरो माइब्रा माइरं मोननैजोंबो संनाय जायो। ओ जायखौ माइब्राजों सङो बेखौ माइब्रा बिदै होननानै बुंबाय बा माथाजों संनायखौ ओ जौ बिदिनो जौ गिसि बेखौनो बुङो आरो। दा बेखौ जोंनि बर'फ्राथ' बैसागु मागु जाब्लाथाय माने जौखौ संखाथारो आरो सङाब्ला ल्बानो जाया होननाय बायदि जोंना जेरै बैसागु मोसाब्ला बयनिबो न'खर न'खर बिदिनो गामिनि रायजो राजाफ्राबो माने मोसानानै एसे एनै जौ लोंलाय लायो रंजालायो आरो बेजोंनो दा गोदोनि समाव थ' बे माइब्रानि बिदैफोरखौ माने बोसोरनै बोसोरथाम बिदि जालायलायनाय फिनानै दोनोमोन होननानै ओ खोनानो मोनो आरो माने एम्फौ जालाय लायनाय फिनानै दोनोमोन खोन आरो औ दा बे एम्फौ जालायनाय थ' जों नुफेरासै ओमफ्राय बबेबा बबेबा जायगायाव दोनो होननाय खोनादों आरो दा दाबो।
औ
औ दा बेबायदिनो जोङो गोबां जायगाफोरावहाय दासिमबो बिदिनो जौ गिसि बा जौ गोरान बिदि संनायफोरखौ नुनो मोनो जौ गोरानखौबो जों जों गोदो आङो मोनसे बिजाबाव फरायनो मोनदों आरोना बे बिजाबाव गोदोनि समाव माने जौ गोरानखौ संनाय जायामोन बा संनानै लोङामोन बिदि होननाय आं खोनादों आरो ओमफ्राय बियो माने गेजेर ससेयावसो जादों जानो हागौ आरो। सम निफ्राय माने बर फ्रा बिदि जौ संनानै लोंनो रोंबाय ओमफ्राय जौ गिसि मान स सब समाय लोंनो मोजां नङा होननानै बुङो आरो। जेरै गोजां बोथोरफ्राव जौ गिसिफोरखौ मानसिफ्रा लोंनो नागिरा ओमफ्राय जौ गोरानफोरखौ गोजां बोथोराव लोंनो नागिरो आरो जिहेतु देहाखौ गुदुं खालामो बिदि होननानै बुंल दा ओ बांद्राय जोवखौ जोंनि बर फ्रा लोङो लोंनाया खिन्थु बांद्राय बाहायोब्ला बेयो देहानि थाखाय मोजां नङा होननानै आं बुंनो सानो आरो जिहेथु औ सब बुस्थुखौनो बांद्राय बाहायोबा गाज्रि नालाय। दा बे जौआबो बांद्राय बाहायोब्ला गाज्रि दा ओम बाहायनांगौ अब्लाबो माने एसे लिमिटनि जानांगौ आरो जिहेतु माने नों जौखौ लों नाथाय नों जौजों लोंजाफिननो नाङा बेफोरबायदि बिदि जानांगौ आरो दा मा जायो जोंनि मानसिफ्रा औ।
औ गोदोनि समावथ' नोंथाङा जिबायदि बुंदों जेनेबा नांगौ समावल' बाहायनाय बिदिबो जाखायोमोन नालाय। नाथाय आथिखालावथ' गोबां सोलायबाय नङा होमबा गोदो जोङो जों दहाय सिगाङाव बुंनाय बायदि बिदिनो सावरि बादालि जानाय फुजा फाथा मागो बैसागु माखासे फोरबोफ्राव जोङो बाहाय फारसेथिं आरो जोङो आलासिफोर फैयोबा गोबाव जों खनसे फैनाय जायोमोन आलासिफ्रा बोसोरफ्राव खनसे नङा होमबा न नखरनि आलासिफोर बिथांमोनखौ जेनेबा आलासि सोंनो थाखाय बिदिनो न'खर आव एसे एनै संनानै दोननाय बिदिखौ जों मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' जोंनि बै न'खराव संनानै लोंनाय बा बेफोरो गोबां गोमालांबाय जोंना आथिखालाव ओ जों दा जायखौ बिलाथि जौ होननानै मिथियो नङा होमबा?
औ औ नोंगौ।
गलाफोराव बायनानै बेफोराव गोबां लोङो।
औ औ ने दानिया जौफोरखौ बांद्राय ओन्दै ओन्दैफ्राबो बाहायलाबायनाय बेफोरबायाददि जाबाय आरो। जेनेबा गिदिर फोराल' बाहाया ओनदैफ्राबो जे जोंहा ओन्दै ओन्दै स्कुलाव थांनाय कलेज ओ स्कुल जा बिदि फरायनाय ओन्दै ओन्दै गथ'फोरानो जौफोरखौ लोंला बायो दा माने पारटि लायै लायै जमा जमा लोंलाबायनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो दा ओं बेफोरखौ बांद्राय उन्दैनिफ्राइ लोंनाया माने मोजां नोङा आरो जे। लोंनांगौ मालाबासो ओ रंजानाय बाजानाय बा बैसागो मागोफोराव एसे एनै लोंनाया बेलेग किनटु सानफ्रामबो बिदि लोंबाय थायोब्ला दा जोङो गामिफ्राव खायसे सुबुंफोरखौ नुयो। यो आरो ना। सोरांस्लाब मोना बे मानसिनो माने जौ नांगौ माने जौजोंसो मोखां सुयो होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो बिदि गोबां मानसि फोर दङ बिथांमोना माने बिसोरखौ नायब्ला नुयो बिसोरना माने लोङाब्लानो आखाइ मावनाय बेफोरबायदि। दि नुला बायोना ओ देहाफ्राबो माने दुरबल माने ओब सोरबा सोरबाथ' ओंखामबो जाया माबो जाया जौ लोंलाबायनाय बि दिन थाखायनो आरो ओ डक्टरफोरनि बुंनायखौ आङो खोनादों आरो। ओ गुवाहाटियावनो सासे डक्टर दङ बे बुंदों माने बर'फोरा माने डक्टरनाव फै फैयो ओमफ्राय बे बांसिनानो माने बिसिनि लिभार बा लिभार बायदिसिनाफ्रा किडनिफ्रा गाज्रि जानाय माने जौ लों नानैनो जानानै माने फैनाय बेफोरबायदि गोबां जौ लोंनानै बेमार जानाय सुबुं फोरा माने मेडिकेलाव फैनानै बिदि ट्रिटमेन्ट लाफैनाय बिदि डक्टरा बुंदों आरो ओमफाय बे डक्टरा बुंदों आरो बर' हारिखौ माने रावबो बुथारलायनो नाङा बिसोर गावसोरो जौजोंनो लोंजानानै माने ओ थैनायनि लामाथिं थांगासिनो दङ बेफोरबायदि मोनसे बुंनायखौ आङो खोनानो मोनदों आरो औ दा जोंनि समाजाव बिदि जौ लोंनायनि बा जौनि बाहायनाया बांद्राय जालांदों दा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
आं मोजां खोनायासै नोथां खनसेल' बुफिनलाय।
औ औ माने जोंनि समाजावहा दा बांद्राय जौनि बाहायनाया जालांगासिनो ना।
औ औ।
फोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
बेथ' आथिखालाव दाबायदि जिबायदि सोलिबाय दङ जोंनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय बिराद गाज्रि होननानै आं बुंदों आरोना।
औ औ।
दा जिबायदि थासारियाव सोलिदों आरो फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ बांसिन गाज्रि जालांगोन। थाङा दा बैसो जायो ओन्दै ओन्दै गथ'फ्रा लोङो। बिदिनो गोबां गामिनि सोरबा बुजिनाय सुबुंफ्रा बैसोगोरा सुबुंफ्रा बुजायबाबो बिसोरो मानिया जेनेबा आरो माखासे जोंनाव ए से सिगाङाव जौ जे जि आइ टेग नि मोनसे ओ एनाउन्स खालामबावबाय नङा होमबा फोसावबावबाय जे टेग मोननायनि बे खोथा खौ लानानै बिसोरो बुजिया माया बेबायदिनो खोथा बुङो आरो जेन'बा